हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
हेलौ
औ खोनादों ना नोंथाङा
औ हेलौ खोनादों ना
औ खोनाबाय नोंथां
औ दे
अ ओ ओ ओ जोङो गुबै आयदायाव थां आङो दा ओरैनो दं नोंथां।
नोंथाङालाय मा खालामनानै दङ? औ हेल। नेदा इसे प्रब्लेम जादों नामा हरलाय मबाइला नोंना आं वायफाइसो लादों हेल
न
औ औ नोंथां खोनाबाय दे औ खोनाबाय थारैनो जोबोद क्लियार खोनादो दा
औ दा खोनाबायना।
औ खोनाबाय खोनाबाय
औ औ
दा जोंनि सावरायनो गोनां आयदा आयदाया मा होनदों आबाद मावनाय होनदों नामा माइ आबाद मावनायनि सायाव थारैनो नोंथाङानो सोंथिखौ। खालामनो हाग्रोगोन दे
औ दाथ
दाथ' आं जेनेबा आबाद मावनायनि सम फैदोंसै नङा होमब्ला नंगौ।
दा आबाद नोंथांमोननिथिं आबाद मावनायनि लाहार फाहार जादोसैना ना आरो सम दंबावो बेनि
नंगौ थारैनो जोबोद मोजां सोंथि। खालामदों नोंथाङा ओ जोंनि ओनसोलाव। दा लाहार फाहारानो जाबाय
औ नंगौ।
खोथिया माने एसे नांबावगौ थेवब्लाबो। माने दुब्लियाव दा आबादारिफोरा जोबोद मुखुब जानानै दङ। खारायबाय खारायखांनायनि उनाव दा आलि दानबोगासिनो जाय बोरै आरो सोरबाबा
आलि खोनाय सेबांसिन सम सम माने मोनहैबाय आरो मथा मथि ओ जि दिन गु दिन नि उनाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां माइ गायनायखौ लासिगोन
औ औ नंगौ
दा बोथोराबो मोजां सम गेजेर गेजेर अखा हाबाय थादों बेनि थाखायनो खुब दा बेखिनि समा जोंनि थाखाय आबादारिफोरनि थाखाय मोजां सम होननानै
औ नंगौ हेलौ
बे ओनसोलाव आ मा मा माइखौ बांसिन गायनाय जायो औ
ओ मा मा माइखौ गायनाय जायो होनब्लाथ' जोङो बांसिनखौ गायनायखौ नुनो मोनो रनजिद बिथिंनिफ्राय जोसा आरो माइब्रा बेदिनो ओं जोङो माने बे ओनसोलावहाय रन जिद आरो जोसा गायनायखौ जों बांसिन नुनो मोनो आरो बा बांसिन गायो आरो बेयावहाय आरो आजि हाथ आथिखालाव मा जादों गोबां गोदान गोदान खोथिया ओंखारदों जिहेथु बे माने गोदान गोदान खोथियाफोरखौ लाबोनानै गायनायखौबो जों अके औ जेरै
दा नोंगौ थारैनो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ लेवसिया जायो ना खासिया गायनाय जायो माइखौ
जोंनि बेयाव बांसिन बे नेवसियाखौनो गायनाय जायो खासिया गायनायखौथ' नुुनोनो मोना खायसे खायसे मा जायो माने गोथौ जायगाफ्रावहायल'सो खायसे खायसेखौल' जोङो खासिया गायनायखौ नुनो मोन मोनो आरो बांसिन आरो बांसिन माने बिदिनो सिया गायनायखौनो जों नुनो मोनो औ नोंखौ
बिदिनो उसिया नंगौ थारैनो मास सिजोन गाय ना आथिखाव ना मे सिन जो गायनाय
नङा जोंनिथिं बेयाव मानसियानो गायो
म जोंथि बेयाव मानसियानो
दा जोंनि बे ओनसोलाव मेसिना मेसिनजों गायनायखौ जों नुनो मोनथ'वाखै खिन्थु एबार बे बोसोराव मा जायो बेखौ बुंनो हाया खिन्थु थांनाय बोसोरसिमहालागैथ' मानसिफ्रानो गायबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो औ
दा ओ मावथि बिथांमोन औ
औ
अ दा जेनेबा जोङो ओ माइ गायनाय ओ माइखौ हिनजावफ्रासो गायनायखौ गायो नालाय दा हिनजावफोरनो ओ दा
खोनायाखै नोंथां हेल'